खुलुमबाय औ खुलुमबाय औ खोनादोंना? औ खोनादों दे अ
नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना?
औ मोजाङैनो दं दे नोंथाङासो नोंथांनि खौराङासो माबायदि?
औ मोजाङैनो दं आंबो
मोजाङैनो दं ना?
औ दं आ नोंथां दायो जोङो ओ बाथ्रा सावरायनो नागिरदों
औ
गिबियावनो जों जानाय मैगंनि बागै रायलायनो सावरायनो सानदों
औ बे गोथां मैगंनि सायाव सावरायनो ना
औ
औ गोथां मैगंनि सायाव सावरायनो दे नोंथाङा माबाफोर सोंथि खालामग्रोगोन ना आ बे मैगं-थाइगंनि सायाव खोनादोंना दानलां जालायबाय नामालै हेलौ खोनादों ना
हेल'औ खोनादों
ओ नोंनिया एसे नेता प्रब्लेम जादों खोमा
हेल' खोनादोंना
हेल'
औ खोनादों
औ दासो खोनाबाय दे आंबो औ खोनादों खोनायाखै खोनाखायै
खोनादों खोनादों
बे जानाय लोंनायनि सायावनो सावरायनोसै होनबा न'।
औ नंगौ।
ओ दा गोथां मैगंनि सायावनो आं नोंथांनियाव मोननैसो सोंथि खालामनो सानबाय।
औ नोंथां।
आ दा नोंथाङा। गोथां मैगंनि। मा मा मैगंखौ नोंथाङा जानानै मोजां मोनो बेखौ नोंथाङा फोरमायग्रोयोबा आं मोजां मोनगौमोन।
गोथां मैगं जेरै ओ लाफा, लाय,
औ औ
आरो दुब्लिनिफ्राय मोननाय ओ तरुन फुल माने ओ
औ नोंथाङा आ बेफोरखौ ओ माने जोंनि ओ मिथिंगायारि खानानै मोननाय बेफोरखौ नोंथाङा। जानानै मोजां मोनो नङा होनबा नोंथां। ओ दा नोंथांनियाव आं आङो बेफोर मैगंनि बागैनो आं नोंथांनियाव सोंनो सोंबाय नोंथाङा। मा माबे मोनसे मैगं खौ माने जानानै मोजां मोनो नोंथाङा?
ओ गिबियावनो आंङो
औ
मैगंखौ होननोसै ओ लांफा मै
औ
खौ जों अमा बेदरजों संना जायोबोब्ला जोबोर गोथ
औ औ
बेखौ जों सङोब्ला गिबियावनो लाफा मैगंआ हानिफ्राय रज'यो नालाय हायाव फोग्रोयो।
औ
जोङो जेब्ला गिदिर देरो अब्ला बेखौ ओ खाना लाबोनाय जायो न'आव जोङो बेखौ। बारिफोराव फोनाय जायो। बेयाव खाना लाबोनानै जों। ओ बासिनाय जायो। बिदिनो बासिनानै जोङो बेखौ। आलुफोरजोंबो संनानै जानो हायो। आरो जेब्ला बेदरजों सङो जोङो। बेदरखौ एसे एवफ्रा म ग्रोना लानाय जायो थावजों थाव गुबैजों
नंगौना
औ बेनिफ्राय
एवफ्रानग्रोनायनि उनाव जोंङो बेदरखौ एसे ओ दोनग्रा आयजेेंआव दैखांनानै दोननाय जायो
औ
दोननायनि उनाव जों ओ थाव होनानै लाफाखौ एवफ्रानग्रोना लानाय जायो एवफ्राननायनि उनाव जों बायदि मस्ला होनाय जायो
औ औ औ
औ एल एवफ्रामनायनि उनाव जोंङो बेयाव ओ दै लुनानै होनाय जायो दै लुनायनि उनाव जों जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला जोंङो बेदरखौ गारसननानै होनाय जायो
औ
आरो बेनि उनाव जों नांगौ बिबांनि संख्रि होनानै होनाय जायो
औ।
होनायनि उनाव जों बेखौ संख्रिया नांदोंना नांङाखै बेखौ जोंङो टेस्ट नायनो हायो साखि नायनानै नायनो हायो।
औ दा
बिदिनो लाफा अमा बेदरा ओंख्रि मोन सो-सोमजियो
औ दा नोंथाङा माने नोंथांनि मोनसे आ मोनसे सायखनाय आरोना बे लाफाजों आ अमाजों संनाया मोनसे नोंनि फेभराइट आरो ना
औ नोंथां
आ बेनि सायाव मिथिनानै माबायदि संङो माबायदि बानायो बेफोर आदब खायदाखौ मिथिनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दा नो-नोंथांनि दा बे लाफा लाइ जि नों थांङा बुंबाय दलंपुर बेफोरबायदि नेचारेलि जेनेबा मिथिंगायारि मोननाय ओ मैगंखौ माने जायोब्ला माने जोंनि देहाया जोबोद मोजां जायो आरो दानि दानि मु बेयावथ' जोंनिया गोबां बिबांनि मुलै होनानै आ मैगं थाइगंखौ बानायनाय जायो नङा होमबा? बे मैगं थाइगङाव मे माने ओज जोंनिया गोबां जायगायाव माने बे मैगं थाइगंखौ जानानै बायदिसिना बेराम जायो नङा होमबा?
अ नंगौ।
नोंथांनि जायगायाव एबा ओनसोलाव मा होनो बेबायदि मिथिंगायारि मोननाय मैगंखौ जानानै नोंथांमोना आ नोंथांमोननि ओनसोलनि सुबुंफोराथ' गोग्गो देहानि सुबुं ओ जानो हादों नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
दा नोंथाङा बे मैगं थाइगं जानाय लोंनायनि सायावनो माबाफोर ओ जेनेबा नोङो मिथ थिनाय माबायदि बानायो मैगं थाइगं ओ जेनेबा संनानै ओ उम माने आदब खायदा बेलेग जेरैबायदि जोंहा अनला दाउ बेफोरबायदिनो गुबुन मैगंफोर बानायनो हानाय माने आदब खायदाफोर दङबा नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
औ नोंथां जेरै ओ साम'जों ओ सबाय खारै। अमा बेदरजों सबाय खारै। अमा बेदरजों ओम नारजि मैगं।
औ।
बायदि ओंख्रिखौ मिथिगौ जेरै ओ फुल कबि बान्दा कबि।
औ।
रोखोमनि ओं ओंख्रि संनानै जानो हायो जोङो।
औ।
अनला खारैजों थालिर फस्ला।
औ। दा बेफोरबायदिखौ औ औ दे बुंलाय। ओम दे बुं।
रोखोजों जोंनि गेजेराव ओ बांसिन मुंदांखासिन ओंख्रि होननानै ओ मोनथिनाय जायो।
औ दा जि नोंथां नि ओनसोल खोनादोंना नोंथां बे नोंथांनि ओनसोलाव जि जेरैबायदि ओ मिथिंगायारि मोननाय आ मैगं थाइगंखौ फाननानै नोंसोरनि ओनसोलनि गोबां सुबुं न-बा न'खर न'खरफोरा रांखान्थि बिथिं हेफाजाब मोनदोंना?
औ थारैनो मोननो हादों।
आह दा बेफोरबायदिखौ जोंनिया माखासे मिथिंगायावनो मोनो आरो माखासेखौ जों गामि ओनसोलाव जोंनि बारियाव औ बे बेयाव माने बानायनाय जायो। नंङा होनबा? गायनाय जायो दा बे बिथिंङाव नोंथांङा बे मिद थिंगायारि मोननाय ओ मुवाफोरखौ माने नों गावनो खानानै लायो ना नोंङो हाथाय बाजारावबो मोननो हायो? बेखौ फोरमायनो हागोन।
औ फोरमायनो हागोन नोंथां ओ जोंङो नआव नआव खानानै लाबोनाया ओ ओ न'आव खानानै लाबोनाया जोंङो ओ मुलिखौ मुलिखौ होनाय नुनो मोना ओ जेरै जोंङो जों जानो थाखायसो बानायनाय जायो बेखौ फा आ नो हाथायाव एबा बाजाराव फानहैनो थाखाय बानायनाय जाया बिनि थाखायनो ओ न'आवनो बानायनानै जानाय जायो। हाथायाव हाथाय बाजा फोराव एयाव बायनो थांङोब्ला जों बांसिन बागैनो ओ मुलैनि मुलैनि बाहायनाय मैगं मोननो हायो, बेनिखायनो जोंङो न' अ न'बानायनानै जानाय जायो।
औ दा नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय। दा दा औ दे सों बुंलाय
सिम ओ सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथां
उम्म
ओ जानाय मैगं जे नोंथांङा जानानै मोजां मोननाय मैगं एसे फोरमायनानै हागोन।
आं जानानै मोजां मोननाय मैगंआथ जाहैबाय ओम जोगोनार जानानै मोजां मोनो जोगोनाद। जों जेरै अमा बेफोरबायदि।
बे ओंख्रिखौ माबायदि बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन।
आं फोरमायनो हागोन बे सं माबाखो मैगं। माबायदि बानाय बेखौ फोरमायनो हागोन औ औ दा। बे। जों गिबियाव बेदरखौ एसे एवफ्रामग्रोमना लायो। औ एवनायनि उनाव एसे। एसे मोनफ्रामनायानो जायो मोनफ्रामनाय। बेनि उनाव जोंहा लावखौ संबाय। लावखौ संनायनि उनाव। जोंहा लावखौबो एवग्रोबाय फास्थआव। गिबियाव लावखौ एवग्रोनानै बेनि उन उनाव जोंहा लावखौ दै होनानै एसे। ओ। दै होनानै एसे लावखौ रुइहोबाय। बेनि उनाव जोंहा एसे मोनफ्रोमनाय बेदरखौ बेयाव होनानै। ओ जोंहा बेबायदिनो। संनानै जानो हायो आरो। नोंथाङाबो खेबसेसो बेफोरबायदि संनानै जानानै। आ माने नायनो हागोन आरो बे आ बेयाव जोबोद गोथाव जायो नोंथाङा बेफ बे मैगंखौ जाफेरबायना?
औ थारैनो जाफेरबाय नोंथां औ।
दा नोंथाङा।
नोंथां ओ समाबो जोंना ज जानानै फैबाय। ओ नोंथांनिसिम। साबायखर बावबाय नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय।
औ औ आं नोंथांनिसिमबो ओ माने बे सावरायनायखौ आंनिसिम कल हरनानै नोंथाङ दि सावरायनो आखायाव लादोंमोन बेनि थाखाय नोंथांनिसिमबो जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय ओ आंबो सावरायनानै गोजोनबाय उननि समफोराव आं जों नोंथांजों माने गुवारै माने सावरायलायबाव गन होननानै दिनैनि ओ सावरायलायनायखौ फोजोब थरनोसै होनबा ना? औ दे जागोन दे होमबा दे गोजोन्थों।
गोजोन्थों।